खोनादों खोनादोना नोथांआ?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ।
औ नोंथाङा ओ आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन।
औ। बिब्दिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि नङा होनब्ला।
औ औ।
ओ जों जोङो ओ गोजां बोथोराव मा मा फिथाइ मोनो? आरो गरम बोथोराव मा मा फिथाइ मोननानै जोङो जानो हायो बा मोनजायो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायलांग्रोनो हागोन नामा? औ।
ओं जोङो फिथाइ सामथायाइखौ जोंनो थाखाय जोबोद भिटामिननि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। फिथाय सामथायखौ जोङो माबाफोर भिटामिननि खमिफ्राव जोङो जायोबा जोङो बेमार- आजारफोरखौ जोङो सिन्थानो हायो। भिटामिन नि आंखालाव जानाय बेमारफ्रा बेफोरो भिटामिनजोंनो हामफिनो। जोङो नायै नायै जोङो भिटामिनफोरखौ जायोबा जोंनाव माबाफोर देहानि खमि जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो । जेरै जोङो गोबां बिबांनि फिथाइ बेफोर दङ जोंनियाव बिदिनो जोंनियाव बिदिनो सफारि दं। सफारि आरो जोंनियाव दङ बिदिनो थाइजौ, खान्थाल नारें, खमला, आनार'स। आ बे बेफोर फिथाइ सामथायाइया माने जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। बेफोरो माने जोंनि देहानि थाखाय जबोद मोजां जायो आरो। आदारनिफ्राय जोङो ओंखामनि अनगायै फिथाय-सामथाय जायोब्ला जोंनि देहाया हेलदि थायो आरो जोंनि देहाया। गोबां साबसिन जायो। जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो आनार'स, खान्थाल, थाइजौ बायदिखौ जोङो मोननाय जायो। बिदिनो खौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मोनोमोन आ फल, लिसु आरो जोङो गोजां बोथोराव बे मोनो जोङो गोजां बोथोराव नारें खमला आरो बिथिनि दं आरो। गोबां दं। जोंङो जों बेफोर फिथाइ-सामथायाइखौ जोङो जायोब्ला आरो जोङो गायनानै जोङो फाननोबो हायो फाननानै जोङो रांफोर खामायनोबो हायो । फिथाइ- साम थाइनि फिथाइ-सामथायाइनि सेना गोबां जायो। बिदिनो जोङो फिथाइ सामथायखौ रावबो जाया होननानै थानो हाया। फिथाइ-सामथायखौ माने बयबो मोजां मोनो। जेरै नुबाथाय जानो लुुबैयो बायदि बिनो आरो थालिरफोरखौबो जानो जोबोद मोजां थालिराबो गोबां भिटामिन दङ। थालिर बायदिखौ माने जोङो गोबां सेल खालामनो हायो फाननो हायो बिनो थालिरखौ गोबां मानसिफ्रा बिदिनो ओंखाम उखैनायफ्राव थाइसे थाइनैफोर जायोबानो उदै बुंनाय मोनो मोजां मोनो देहाखौ । आरो जायफोर प्रेसार गोनां बेफोर माने थान्दा बुस्थु जानांगौ जेरै थालेर बायदिफोरखौ जानांगौ थालेरखौबो जायोबा देहाया थान्दा जानानै प्रेसारा एसे मोजां जायो ओ दाउन जायो बिदिनो गोबां बेमार आजारफ्राव जोङो माने एफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो थाल लायै लायै जानो रोंबा माने बेफोरनो जोंनि मुलिसो आरो फिथाइ सामथायआ । दा जेन'बा हाथायनि प्रब्लेम बायदिसिना थायोबा जोङो सफारि जानांगौ बायदि आरो । स सफारिया जोंनि हाथाइनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामो‌ । बायदि हाथाइ मोदोम बुनाय हाथाइनि बायदिसिना एम्फौ जानाय बायदिफोराव हा स्ट्रं जानाय सफारिखौ जानांगौ आरो जों आरो जोङो आफेल फोरखौ जायोबा जोङो भिटामिन ए मोनो आरो गोबां बिदिनो आपेलाबो गोबां खामानियाव होयो । आरो जोंङो नारें खमला बायदिखौ जानांगौ नारें खमला बायदिखौ जायोबा ओ भिटामिन सिया बारायो ना गोखैफोरखौ जाबा जोङो नारेंफोरबो दङ' आरो जोङो नारें खमला बायदियाव माने भिटामिन सि थायो । बियो माने जोंनि बिगुरनि बेराम बिगुरनि एलारजि बायदिफोरखौ जोङो बेफोरो गोखै बुस्थुफोर जायोबा जोंनिया देहाफोरनि एलारजिफ्रा गोबां खमायनो हमो । आरो जोंनिया गारायफोर जायोबा बायदिसिना सिखाफोर बौनाय बायदिफोर मालाबा जाफ्लांबायोबा जोङो माने नारें गोखैसो जा ना होनांगौ आरोना नारें गोखै जायोब्ला माने मोननानै थाबसो हामो आरो ओमफ्राय खायसे मानसिफ्रा बिदिनो बुङो । मोननाय माने नारें गोखै मोनजाया माया नों नारें गोखै जायोब्ला माने थाबसो हाम सिनो आरो नारें गोखैयाव बि भिटामिन सि थायो नालाय । थाब थाबनो माने बेफोर गारायफोरखौ सुफुङो । बायदिसिना एलारजिफोरखौ फोजोबो बिदिनो जोंनाव बिजानुफोरखौ नारें गोखैया दाननो हायो । आरो प्रेसारफोरनि थाखायबो नारें गोखैया जोबोद मोजां । नारें गोखैफोरखौ जायोबा माने थै बारा जानायखौ माने दानो बिदिनो गाइखेराव जेरै जोङो नारेंखौ होयोबा गाइखेरा गावजोबो बिदिनो जोंनाव नारें गिदिरखौ जायोबा जोंनि देहानि थैआ बारा जानायफ्रा थैया गावजोबनानै माने थैया गोबा जायो आरो ना । प्रेसारा माने थै रोजानि थाखायसो जायो माने थै रोजा जानानै प्रेसारा माने हां लानो हाया जायो बिखायाव प्रब्लेम जायो जे हां सरथेनाय सरथेनाय जायो बिनि उनाव हार्ट एटेक जानानै फैयो आरो ‌‌ बि दिनों जोंनाव सुगार फ्राबो बिदिनो मोनसे बेमार दं जोङो दा नोंथाङा दसे सावरायसिगोन दा नोंथाङा सावरायदो दे बिदिनो । सोमोन्दै ।
ओ फिथाइ सामथायाइनि बारै नङा होनब्ला?
औ औ फिथाइ सामथायाइ जों जोङो जेनेखि बायदिसिना ।
जोङो नोंथाङाथ' बुंलांबायानो फिथाइ सामथायाइ जायोब्ला जोङो मा मा मोनो मोनो आरो जोंनि देहाया मा जायो अ नंगौ जोङो फिथाइ सामथाइखौ जाथारनांगौ आरोखि ओ मान मानोना जोंनि देहायावहायो फिथाइ सामथायाइफोर जाब्लासो जोङो मोजाङै थागोदनो थानो हागोन नङा होमब्ला?
औ
ओ बिब्दिनो जोङो
फिफां ओ गोबां रोखोमनि फिफांफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन फिथाइ मोननो हायो जोङो ओ बिब्दिनो जोङो ओ गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरावहायो मोननै बोथोरावहाय जोङो फिथाइफोरखौ मोननो हायो नाथाय बबेबा बबेबा
जायगाफोरावहाय जोङो जायगानिफ्राय माने बेफोर फिथाइखौ जोंनि खैर गामि ओनसोलाव नङाब्लाबो जोङो थाउन सहराव ओ गोजां बोथोरनि फिथाइखौ गरम बोथोराव गरम बोथोरनि फिथाइखौ गोजां बोथोर बोथोराव नुनायखौ मोनो आरोखि
ओ बिदिनो जोंथ' गामि ओनसोलावहायो ओ‌ओरै बुंनो थाङोब्ला ओ गोजां बोथोरावहाय ओ फिथाइफोरखौहायो ओ एसे ओ खमखौ मोननो हायो होननानै जोङो बुंनो बुंजागोन खोमा ना ओ जा ए जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां फिथाइखौनो बांसिनानो मोननो हायो ओ गोजां बोथोराव जोंहा दङ आनारस ओ बेनिफ्राय ओ थाइजौ खान्थाल ओ बायदि रखोमनि नासपति आसल लेस- स्रि बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोनजोबनाय जायो आरो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला नारेंआबो गोबां रोखोमनि दङ जोंहा ओ जेरै ओ नारें खमला बेनिफ्राय ओ नारें जुमब्रा ओ थुला थेङा नारें ओ बिनिफ्राय ओ ओ बायदि बेबायदि मिथामुरि मौसुमि नारें बेफोरबायदि मोननो हायो आरो जों ओ नाथाय जोङो नारें खाजिखौ माबाखौहायो ओ नारें खाजि होनो बेखौहायो बोसोरफ्रोमावनो मोननाय जायो आरो उम बेनिफ्राय जोङो नालेंखर होनो जायखौ जोङो बेखौहायो बिदैबो लोंनो हायो आरो फिथ थाइबो जानो ओ मोदोमखौबो मोनजायो ओ जोङो नालेंखरनि फिथ फिथाइखौ लोंनांगौ जोङो नालेंखरनि बिदैया हाय जोबोद मोजां आरो जोंनि देहानि थाखाय जोङो नालेंखर फिथाइनि बिदैखौहाय लोंथारनांगौ ओ बेनिफ्राय जोङो ओरैजाय नारें जुमब्रा होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ गोजां बोथोरावहाय मेसें बोथोराव मोननाय जायो नङा होनब्ला जोङो बेखौहाय ओ जानो हायो ओ बिगुरखौ जिरनानै संख्रि बानलुजों खाजिल' लगायनानैबो जायो आरो ओ मा होनो ओरैनोबो जानो हायो आरो बेखौहाय जोङो बिस्वकर्मा बायाबा बेखौ जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो जोङो मोनबासो जाजायो बेखौ नङाब्लाथ' गोखायानो जायो। बिनिफ्राय जोङो बिब्दिनो बायदि रोखोमनि फिथाइफोर मोनबावो आरोखि हाथाय बाजारफोराव जोङो आथेल आगुरफोरखौबो जानांगौ जोंनि देहाया थागोद जानो थाखाय जोङो ओ उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो जाहाथे बे पेकेट फोरनि मेथाइफोरखौ जायालासे फिथाइ सामथाइखौ जाहोनायखौ जोङो खालामनांगौ । ओ जाहाथे जोंङो पेकेटनि मेथायफोर जानानै गथ'फोरखौहायो ओ गथ'फोरनि देहाया जेबो खहा जाया बेनि थाखाय जोङो फिथाइ सामथाय जाहोनांगौ । जोङो ओरै बुंनो थाङोब्ला थालिरखौबो बोथोर नांलाया नङा होनब्ला?
आरो जोङो थालिरखौहायो माने ओ गोजौ जानानै देर बानो फिथाइ थायनानै फिथायाहायो ओ मोननाय सम जाबानो जोङो बेखौ खनसेल' मोननाय जायो फांसे बिफांनिफ्राय ओ बेखौहायो जोङो ओ बिफां देरबानो देरबानो जों हो बेनिफ्राय फिथाइ मोनबाय थायो आरोखि । ओ बिनिफ्राय जोङो बिब्दिनो ओ खान्थाल थाइजौ बेफोरखौबो जोङो जानांगौ ओ खान्थाल थाइजौ होननानै नानै बुङोब्लाथ' जोङो बेफोरखौहायो थाइजौखौ हायो जोङो ओ एसे रानायनिफ्रायनो जानायखौ जोङो नुनो मोनो । मानोना ओ थाइजौखौहाय जोङो ओ आसार बानायनानैबो जानो हायो । बेनिफ्राय जोङो एसे मादायाहाय राहांबा थाय जोंङो लगायनानै जानो हायो आरो ओ बेनिफ्राय जो जोङो मोनबाथ' बिब्दिनो बिगुर लेमनानै जायो नालाय । ओ बेनिफ्राय जोङो
आनारस होनो आनारसखौबो जोङो ओ मोनबाथाय बा मोन थांग्रा जाबाथाय जोङो जानो हायो । ओ बेखौबो जोङो ओरैनो सिथा सिथा हानानैबो जानो हायो आरो जोङो संख्रि बानलुजोंबो लगायनानै जानो हायो । बेनिफ्राय जुसफोर खालामनानैबो लोंनो हायो आरो बेफोरखौ ।
औ नोंथां ।
बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय । दसे समनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा? औ ।